औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांनिसिमबो खुं फुंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
अ नोंथां ओ आं नोंथांनाव
अ नंगौ नामा नोंथां नोंथाङा आंनो बे फन हरनानै मा गोनां खोथा सावरायनो सानदों नोंथाङा आंजों?
माने नोंथां ओ सोलोंथाइया बा औ सोलोंथाइया ओ जोंनि समाजाव माबायदि सोलायनाय लाबोयो बेखौ आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। औ नोंथां नोंहा नों औ नोंथाङा नों मिथिनायखौ बुंदो आंबो नोंथांनो बे एखे जेनेबा आं मिथिनायखौ फोरमायगोन आरोना नोंथां।
होमबा आं नोंथां नो फोरमायग्रानोसै सोलोंथाइया समाजाव माबायदि सो सोलायनाय लाबोयो बेनि सोमोन्दै आरोना एसे दा बेनिफ्राय नोंथां आंनो फोरमायद नों मिथिनायखौ बिदिनो सोलोंथायाइया जाबाय समाजनि सोलायनायनि गाहाय बिथा होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां समाज सोलायनाय होनना जोंनि समाव थानाय माखासे आसारखान्थि रांखान्थियारि राजखान्थियारि बहावायारि बा फुम खौरां आरि खोन्दो आरो माखासे समाजनिारि दाथायनि फारसे दावगानायखौ जोङो बुंनो हायो बा बुजियो आरो नोंथां बेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला सोलों सथाइ गैयाब समाजा मा जागोने जेबो गोजोन आरो जौगानाय फैनाय नङा सोलोंथाइ गैयाबा बेनिखायनो गेजेर सानसुमैगिरि बा खोला आफ्रिकानि सासे दैदेनगिरि बिथां नेलसन मेडेला बिथाङा बुंदोंमोननो सोलोंथाइया जाबाय बयख्रुइबो गोहोगोरासि हाथियार जायखौ नोंथाङा बुहुम सोलायनो थाखाय बाहायनो हायो होनना बुंदोंमोन आरो माने सोलोंथाइ गैया जोंहा जेबो खामानिखौ बेखौनो मावनो हानाय नङामोन आरो नोंथां आथिखालनि मुगायाव जेरैबायदि दावउ गादों बा दावखोबोगासिनो गोदान गोदान मुवा बेसाद दाजेनफोर दिहुनदों बेफोरखौ सोलोंथायाइ गैयाबा जों बेखौ दिहुनना लानो हानाय नङामोन आरो रोंनायबो नङामोन आरो नों थां बिदिनो सोलोंथायाइया समाजाव माबोरै सोलायनाय लाबो होनना बुङोबा सोलोंथायाइया समाजाव खोमसि फोथायनाय बायदिखौ होखारो जेरैहाय सिगांनि समावदि जोङो मोनसे बायदिसिना मैदाय दावदै सिबिनायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो बिब्दिनो बिदि खोमसि फोथायनायनि गेजेरजोंनो दायना बुथारनाय उन्दै समाव हाबा होनाय हारिनि गेजेराव गेदेर उन्दै बिदि सानलायनाय ओमफ्राय सति सावफानाय बिदि बायदिसिना माबाखौ जि हाबा बेफोरखौ जोङो मा होनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फोजोबबोनो हाबोदों आरो नोंथां बिदिनो सोलोंथाइ समानथि आरो अन अनज्लायनाय अनज्लायनाय लाबोयो आरो नोंथां सोलोंथाइ समाजाव हिनजाव हौवा थोनि गोरिबनि गेजेरजों हेनजाव होना फारागथिखौ गैया खालामो आरो बे हिन्जावसाफोरखौ सोलोंथाइ होनानै समाजारि आरो रांखान्थियारि महरै माने दावगानायाव हेफाजाब होयो आरो नोंथां आरो हिनजावनि हिनजावफोरनि जि गोहो बेखौ दावगानो बा गोहोखौ बारायनो माने हेफाजाब होयो आरो बेनि रांखान्थियारि जौग गनायाव जेनेबा सासे सोलोंथाइ गोनां सु सुबुङा माने हमना ला आं जेनेबा सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा आबाद मावबाय मोनसे हायाव बा खम बिबांनि हायावनो आबाद मावनानै गोबां बायदिसिना मिथिंगायारि बा बे बिगि बिगियानारि आदबनि ज बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै बियो एसेल' हायावनो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। नाथाय सासे लेखा रोङै सासे आबादारिया बे खम हायाव बा इसेबां हायाव बियो सासे लेखा गोरोंआ जेसेबां मुलाम्फा मोननो हादों बेबायदि मुलाम्फा मोननो हायाबो जानो हागौ आरो जाहोना जाहैबाय बेनियाव बिदि बिनाव बि आदब गैया बे दोरोङारि आदब खायदाजों मावो दोरोङारि आदब खायदानिख्रुइ आबाद मावनायनिख्रुइ ओ बिगियानारि आदब खायदाजों आबाद मावनाया जोंहा बांसिन मुलाम्फा मोनो आरो बे आबादजों मा होनदों जोंहा हादोर बा जोंनि गेजेर समाजनि आ बा जोंनि हादोरनि रांखान्थियारि जौगानायाव मदद मोनगोन आरो बिदिनो बुंनो थाङोबा बिगियानारि सानस्रि सोलोंथाइया जों सुबुंखौ बिगियानारि आरो जुक्ति गोनां सानस्रिखौ जौगानायाव जोंखौ मा होयो हेफाजाब होयो आरो मानसिया माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ बिगियानारि महरै साननानै लानो गोरों जायो आरो रोंगौथि गोनां जायो ओमफ्राय बिदिनो जोङो मोनथाइ आरो सांग्रांथि बागै बुंनो थाङोब्ला सोलोंथायाइया नि मददै जोङो मा होनदों सुबुंफोरा गावसोरनि समाजारि रांखान्थियारि आरो राजखान्थियारि आरो र संबि मोनथाइफोरखौ सायाव सांग्रां जायो आरो बे समाजाव नासयनाय सासन खालामनाय बा गादब जानाय बेनि हेंथायै बा बेरेखायै दावगानो होनानै सासे सुबुंखौ गोहो होयो आरो नोंथां बिदिनो समाज सोलायनायाव जोंहा फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गाहाय बि बिफाव थायो होनना जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला फोरोंगिरिफोरा माबायदि बिखाव लायो होननानै बुङोब्ला फोरोंगिरिफोरखौ जोङो समाज दागिरि होननानै बुंब्लाबो जोङो नंखाय बुंनाय जानाय नङा आरो नोंथां मानोना बिसोरो समाज दानायाव गाहाय आखु लायो बिसोर फरायसाफोरनि गोसोआव मोजां सानस्रि गोजोन आरो मोजां गुनफोरखौ गायसनना होहै जायो आरो जाहाथे फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै इयुननि समनि थाखाय मोजां हाबाफोरखौ बिसोरो मावलाङो आरो समाज दानायाव जोंखौ हेफाजाब होयो आरो बिदिनो फरायसाफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला फरायसाफोरा जाबाय जोंनि इयुननि फुंखा आरो नोंथां जाय इयुननि समाज दागिरि होननानै बुं जों बुंनो हायो बिसोरो गोदान सानस्रि आरो गियानफोरखौ जों गामि समाजफोराव बिसोरो साधारन सुबुंफोरनो फोसावनानै माबायदि जे जोङो गावजों गाव गोरोबलायनांगौ माबायदि सोलोंथाइ लानांगौ माबायदि खोमसि फोथायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेफोरखौ माने बिसोरो गोसो हो थाबनानै खामानि मावो बा समाज सोलायनायनि सायाव हाबा मावो आरो बिसोरो फरायसाफोरा थिग बेबायदिनो आं फोजोबनायाव बुंनो सानदों दि ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला समाजा सोलायनाया आरो सोलोंनाया माब्लाबाबो बा अरायबो जानाय नङा बा आबुं जानाय नङा होननानै जोंङो बुंनो हायो गोग्गो समाज दानो थाखाय जोङो मा नांगौ सोलोंथाइ नांगौ आरो जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा मा जागोन अरायबो लाथिख' बा गोब्राब होननानै बुंनो हागोन आरो सोलोंथाइया सुबुंनि इसिङारि सानस्रिखौ सोलायो आरो बे सोलायनायानो गामि नो गोरोबा गासै समाजखौ सोलोंनायनि फारसे बांसिन मा गोहो माबाखौ बारायहोयो आरो बेनिखायनो मोजां समाज दानायनि थाखाय थि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनाया बा लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां नोंथांनिसिम आं बे खिनिखौनो फोरमायनानै जि आंनि नोंथांनिसिम फोरमायनो गोनां बाथ्रा आं बेखौ नोंथांनो फोरमायथिबाय नोंथाङाबो बिनि सायाव आंनो माबाफोर फोरमायथिनोबा नोंथाङा जि मिथिगौ बिनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिनो हासिगोन नोंथां
थाङा मोजाङैनो बुजायदों। दा आंबो नोंथ थांनो आं मिथिनायखौ ओ फोरमायना होनोसै जेनेबा दा नोंथां खोनासं दो ओ ओ जोंनि थु माबा रायलायनायनि गुबै माबायानो जाहैबाय ओ फोरों ओ सोलोंथाइया समाजाव मा माबायदि सोलायना लाबोयो बा सोलोंथाइया समाजखौ माबोरै सोलायहोयो जों गिबियावनो ओ सोलोंथाइ आरो समाजनि उम बिथंखौ बुजिग्रोगोन जेनबा ओ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो ओ जोंनि सानफ्रोमबो जिउखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो थाखाय लानाय मोनसे राहा आरो समाज होनोब्ला जोङो जेनेबा जोंनि ओ गामि ओनसोल बा समाजसे ओ समाज होनबाथ' जोङो जेनेबा सुबुंजों दाजानाय मोनसे फिसा ओ जेन'बा समाज बेखौनो जोङो समाज होननो हायो उम सोलोंथाइ दा सोलोंथाइया मोनसे ओरैबादि मोनसे ओ आगजु जायनि गेजेरजों जों मा जों समाजखौ ओ ओरैबायदि मोनसे गाहाय गोजो थाखोनिफ्राय ओरैबायदि गोजौ थाखोसिम लांनो हायो बा जोंनि समाजखौल' नङा जोंनि हादरखौनो जोङो मोनसे गाहाय थाखोनिफ्राय ओरैबायदि गोजौ थाखोआव लांनो हायो जे जों बेखौ सानखनो हाया आरो ओ दा फरायसालिया औ फरायसालि नङा माबा सोलोंथाइया समाजखौ माबायदि सोलोंनानै लाबोयो ओ बिनि माखासे ओ गोहोमफोरखौ आं नोंथांजों सावरायनोसै दा खोनासंदो ओ समानसिला गिबियावनो दं जोंहा समानसि लाबोनाय सोलोंथाइया मा खालामो जोंनि ओम गेजेराव समानथि लाबोयो नों ओ नों जारिमिनखौ नायहरबा नुगोन गोदोनि समाव ओ बा गोदोनि ओ फरायसालिनि फरायनाय समाव बा गोदोनि सोलोंथाइ लानाय समाव ओरैबायदि गावजों गाव नासयलायनाय बा ओ नायलायनो हायै बा ओ मा होनो ओ आथोन आथोन नासयलायनाय बेब फोरबायदिया सोल बांसिनै सोलियोमोन। ओ बै समाव मा जायोमोन जेनेब्ला ओ मा होनो ओ जोङो माखासे गावबा गाव हा धोरोमनि एना एनि लानानैबाबो ओ जोङो सोलोंथाइखौ मोजां रोखोम लानो मोनामोन बे समावा थायोमोन ओ उम खालिबो हौवाफ्राल सोलोंथाइ लानो मोनगोन ओ बेखौहाय जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव माज माथि आथिखालाव मा जाखो जेनबा ओ जोङो माखासे सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव मा जाखो जोंनि गेजेराव ओ हिनजाव हौवा उम बिदि जेबो ओ फारागथिखौ जों नुनो मोनला आरो सोलोंथाइ लानायाव जायहा गोहो दं बिसोरनो लायो आरो दा। दा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो गावखौ दानो हायो बे समाव मा जायो जेन'बा सासे सुबुङा बा मोनसे समाजनि सासे सुबुङा जुदि मोजां उम सोलोंथाइ लानानै मोजां सोलोंथाइ लानानै बिथाङा मा खालामो ओ मोजां सरखारि साख्रिफोर बेखौ मोननो हायो आरो मानोना बिथाङा सो मोजां सोलोंथाइानो मा जायो मोनसे गोथौ साननो हाग्राफ्रा मेलेमजिबि सुबुं जायो उम बा बिथाङा गावनि ओ गावनि आत्मबिस्वस बेखौ बियो बारायो बिथांनिया ओहोम बिनि बिनि उनाव मा जायो बिथां ओ बिथाङा मा खालामो जेनेबा ओ गावनि गामिनि नामखौ ओ गोजौ खालामना होयो। जेनबा मोजां सोलोंथाइ लानानै ओ मोजां सोलोंथाइ लानानै बिथाङा मोजां ओ सरकारि साख्रि लानानै जुदि नखरखौ मोजाङै फियोबा ओ बिथाङा जेनबा ओ समाजाव बयजोंबो राय्लायजागोन जेनि जाहोनाव मा जायो जेनबा समाजनि माखासे सुबुंफ्रा बिथांखौ ओ गावनि मा होनो जेनेबा आंबो बिथांबायदि जागोन होननानै जोंनि समाजाव बिदिनो लासै लासै लासै लासै सोलायनाया फैयो आरो ओ जोंङो रांखान्थि जगायो जेनबा ओ सासे सुबुंआ मोजां सो सोलोंथाइ लानानै जुदि बिथांआ मोजां रो औ आ मोजां माबा मोनसे बुस्थु दिहुनलाबायोबा जेनबा एहेम बिथाङा एहेम माजायो हादरनि मोनसे सम्फद जायो मानोना मोजां सोलोंथाइ लायोबा ओहोम जोंनि मेलेमा गोख्रों जायो जायनि जाहोनाव जेनेबा सासे सुबुङा माबा ना माबा मोनसे ओ दिहुननो थाखाय ओ दिहुननो हायोबा बिदि बिदिसिम साननो हानाय बिदिसिम साननो हानाय माखासे मेलेमा जौगाहैयो जायनि थाखाय मा जायो जोंनि हादरनि रांखान्थियाबो जौगायो आरो आरो जोंनि ओ सोलोंथाइया मा खालामो जेनेबा जोंनि सुबुंखान्थिनि मानखौ बारायहोयो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि भारत हादरा जों मोनसे सुबुंजोंनो खुंजानाय मोनसे हादर ओ जाय जायाव दङ गोबां रोखोमनि ओ जेनबा उदांथिफोर मावनांगौ हाबाफोर ओमबा मा होनो बिदिखौ बिजिरनायफोर ओ जायखौ जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो बेफोरनि मोनफा मोनफा ओ गोनांथिखौ जों बुजियो आरो ओ दिनै गोदोनि समाव नायोब्ला मा बुंनो हायो जोङो जेनबा बे समाव ओ जोङो जेबो जेनबा जोंनि हादरनि माखासे नेमखान्थिफोर बेफोरखौ जोङो समाजफ्राव बा गामि गामि ओनसोलाव जों बेफोरखौ जों मिथियानोन नाथाय आथिखालाव मा खालाम जाखो जेन'बा सुबुंफोरा उम सोलोंथाइ लानायनि उनाव मिथिबाय दे ओ जोंहा बे हादरखौ ओ सामलायनायनि थाखाय गोबां रोखोम माखासे ओ नेमखान्थिफोर दं बा ओ माखासे खा ऊल ओ मा होनो बिदिखौ ओ जेनबा हा दरनि माखासे ओ उम सम्पदफोरखौ रैखा खालामनायनि जा माखासे नेमखान्थिफोर दङ दा बि बैखौ जोङो उम सोलोंथाइ लानायनि उनाव दिनै गामि गामि ओनसोलाव गामि गामियावबो बेफोरबायदिनि माबाखौ हमनो हाबाय जेनबा म सांग्रांथि बा मावनांगौ हाबाफोरखौ जेरै आथिखालनि सुबुंफ्रा बिफांफोरखौ जानला मोनला दानबांला आरो आरो जिब जुनारफोरखौ जानला मोनला गावथारला बायला बुथारला बायला ओ बेनिखायनो मा जायो जेनबा बै ओ सोलोंथाइ लानायनि उनाव बेफोरबायदिखौ बुजिनानै बैयो जाय समाजाव बेफोरखौ बुजिदों बै समाजा गोरलैयैनो ओ सोलायलाङो आरो आरोना जौगानायनि लामायाव थाङो आ बेनि उनाव आ दंबावो जोंहा ओ बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्रायानो जाहैबाय ओ समाजनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय। आथिखालाव मा जाबाय जेनबा सोलोंथाया समाजनि गेजेराव गोबां रखोमनि सांग्रांथि लाबोबाय जेरै ओ गोदोनि समाव मा जायोमोन जेनबा ओ साइलेबार माहोनो बिदि जेनेबा ओ माखासे ओ मिथिंगायारि गुबुंले जानाय बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि खमाव जाजोबनायमोन। नाथाय आथिखालाव मा जाखो दे ओ सोलोंथाइया जायो सासे गथ'नो थाखाय जेबोद गोनां बेखौ आथिखालाव बुजिनो मोनबाय ओ जायनि थाखाय ओ आथिखालनि गामि गामि बा मोनफ्रोमबो गामियावनि बिमा बिफाफ्रानो बा मोनफ्रोमबो समाजनि बिमा बिफाफ्रानो दिनै गावबा गाव फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय
थाग थियारि जानानै
ओ जायनि जाहोनाव जोंनि समाजाव बा जोंनि गामि ओनसोलनि समाज बा नोगोर ओनसोलनि समाजावनो बुं दिनैहाय ओ बे सोलोंथाइया ओ जोंनि समाजखौ एसे गाहाय गाहाय थाखोनिफ्राय गोजौ थाखोसिम लांगासिनो दं। दा बे जोबथनायाव जों बेखौनो बुंनो हागोन जे जेन'बा ओ सोलोंथाइया जोंनि समाज दानायनि मोनसे गोख्रों आगजु।